थां
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा माबोरै दं?
मोजाङानो नोंथां नोंथाङा माबोरै दं?
आंबो मोजाङैनो दं माने आङो नोंथांजों ओ जोंनि जोंनि ओनसोलनि दोरोङारि जौ संनायनि ओ सायाव आङो फंनैसो बुंनो सानदोंमोन आरो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
जोबोद मोजां नोंथां। सावरायनो हागोन दे बिब्दिब्ला नोंथाङा नोंथां मोननि ओनसोलनि दोरोङारि जौ संनायनि सायाव एसे बुं
औ औ जों जौ संनो थाखाय ओ माइरं नांगौ। खोनादोंना नोंथां? औ माइरं एबा उं इं खुरनांगौ आरो औ। बेखौ संनो थाखाय ओ जोंनो खान्था खान्थानि गोनांथि जायो खान्था दै आरो ओ अरदाब बननि गोनां थि जायो आरो। आरो बे जुमायखौ संखांनायनि उनाव ओ जोङो प्लास्टिकखौ बनानै बेवहाय जुमायखौ ओम लखबनानै ओ गुसु खालामनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जौखौ बेयाव फोननो थाखाय जोंनो एमावनि ओ जायखौ बुङो बाहार बेनिबो गोनांथि जायो। ओ बेखौ जोङो औ। मोखाना बिबार खोना बिलाइ ओ बि दंफां राखेब बि बेजों ओ बानायनाय जायो बाखारखौ ओ दिंखियाव देनानै आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ लारु सिथुमनानै सान्दुंआव फोराननाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो ओ माइ ओंखाम माव फोननाय जायो बिनि उनाव जोङो बिखौ खाथेनानै ओ दोनो आरो ओ सप्तासे हप्तासेसो। बिनिबो ओ बाराबो दोननाय जायो बिनि उनाव ओ जौ महराव फैयो आरो रोसि जाबोयो। आरो जों जौनिफ्राय सेरेब ओ दिहुननो थाखाय ओ जोंनो ओ खान्था ओ फायला ओ बिदि दै होनो थाखाय खान्था पाइप बिदि नांगौ जायो आरो जोंनो बथल बा गेेलान बेनिबो गोनांथि जायो आरो जा-जायखौ बुङो सेरे बेखौ हाजावनो थाखाय आरो बेखौ फाननानैबो जोङो ओ रांबो मोननो हायो लोगोसेनो फाननायनि अनगायैबो जे आ न'आव बा आलासि उलासि फैबा बेखौ ओ होनाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां औ आरो नोंथांमोननि जोंबो ओ बे जौखौ मा बायदि सावनाय जायो बा बनायनाय जायो नोंथाङा बे एसे फोरमायनानै होदो
नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो जोंनि जायगायाव बो जोंनि ओनसोलावबो ओ बे बेबायदिनो नोंथाङा जाबायदि बुंदों जे
औ नंगौ नोंथां
जों एमाव बुङो बे ज बिथाङा बुंदोंमोन जा मुलि होयो ज' बानायनो बेखौ जों एमाव एमाव बुङो एमावा बे बे बे एमावखौ बानायनो थाखाय ओम बे एमाव बिलाइ ओ बुङो जोङो बे दंफां मोनसे दं बिलाइ नै बेेनि बिजौखौबो होयो बेनि उनाव बे आनारस उम आनारसनि बिजौ आरो बे खान्थाल खान्थाल बिलाइबो होनाय जायो आरोबाव बिदिनो ओ गुबुन गुबुन बिलाइफोरबो इसे एसे खाङै खाङै होनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
उम बेखौ बेनि उनाव माइरंजों लोगोसे गुन्दै स सावनानै ओ बे गल बानायनानै फोराननाय जायो आरो
औ-औ
आखाइजों गल बानायनानै फोराननाय जायो दै एसे होनानै नानानै औ बेनि उनाव जोङो लानाय माइरंखौ दा जौ संनो ला माइरंखौ बे माइरं इंखुरानो जा बा माइरं मोजाङानो जा बेखौ जों ओ-ओ ओंखाम बायदि संग्रोना लानांगौ। सिगाङावनो ओ खाम संग्रोना लानानै बेखौ जों प्लास्टिक बिदि बायनानै मो नो बेयावहा जोङो ओ ओंखामखौ बोख्लायनानै बे बानायनानै लानाय एमाव ला सिफ्रुनानै आखाइजों मोजाङै आ गलायनांगौ।
औ
बेखौ मिलायनांगौ आखाइजों मोजाङै बेखौ मिलायनानै एबा गलायनायनि उनाव आ जा जा मोनसे ओ जायगायाव दोननो लागै लाहार फाहार लादों बेयावहा सोनानै बेखौ खोबना दोननांगौ आरो।
औ
बेनिफ्राय दा नोंथाङा बुंदोंमोन जे जौ गोरान बानायनां बा सेरेब बानायो दा जौ गो रान बानायनो थाखाय बे संनाय ओ जा जौ बेखौ जों सानथाम नङाब्ला सप ओ स्नि दिननि गेजेराव
औ
ओ स्नि दिननि गेजेराव बेखौ लानानै
नंगौ नोंथां।
ख'नाय बायदि नोंथाङा मख' मख'नाय बायदियै ओ गासैबो बे एखेयानो जायो आं दा मुंफोरखौ मोनहाया नालाय आं बारा बुंनो हाला। ओ‌ मोनथाम मोनथाम थाखोनि ओ मोनथाम थाखोनि बे ओ बासन बुङो जों ना बेखौ जों ला लाखिनाय
औ जेरै औ गेजेरनिखौ फाइला बुंनाय जायो आरो
औ
आरो सेरेब ओ औ सेरेब गबोयो जे बेखौ पाइप बुंनाय जायो
बे गाहायनिखौ मा बुङो जे बेयाव जौ जौ लाखिनाय जायगाखौ बे गेदिर जों थ' जोंनि भाषायावथ' बेखौ बतलि बुङो खिन्थु बर'आव मा बुङो
बेखौ बेखौथ' जौ खान्था बिदिखौनो बुंनांसिगोन आरो औ गुबुन बुङोबा आं आंबो बेखौ मिथिया औ आरो औ नों बिथांमोननि जों जे बुंदोंमोन बे बाखखार बानायनायाव खान्थाल बिलाइ बिदिनो ओ मा होनदोंमोन रैमालिनि ओ रैमालि बिलाइ बेफोरखौ होयो बुंदोंमोन ना औ बिजौ जोंनि गामियावहाय बिदिखौ बाहाया आरो आं नुनो मोननायाव बे ओ मोखाना बि बिबार बिलाइ आरो दंफां राखेब दङना मोनसे फिसा फिसा बिफां ओ हाग्रायाव बा न'खरावनो थायो बेफोरो जेरावबो मोनो आरो बेखौ आं बे मोननैखौल' बाहायनाय खौ आङो नुदों आरो जोंनि गामियावहाय
माखाना बिलाइ बुंनाय आरो बिबार बुंनाया आं सानो बेयो जों जा एमाव बिलाइ बुङो बेखौनो बुङो जानांगौ मानो होनबानो आं सानो जोंनि जायगायाव सिगांनि फ्रायनो बे माखोना बिलाइ एबा जों दा ज' जा एम' बिलाइ बुंदों बे बिलाइनिफ्रायनो एमाव बानायनायनि थाखाय जानांगौ जोंनि जायगायाव बे दंफांनि मुंखौनो एमाव बिलाइ दोनना होबायबो जानांगौ माखाना बिलाइबा बिबार बिबारखौबो इउस खालामो होननानै खोनादों आङो बाहाय
औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथाङा ओ बुंनाय बायदियैनो बे ओ जौ बानायनानै जौखौ फाननानै बेनिफ्रायबो रां मोननो हायो। आरोबाव ओ
औ आरो जों औ बे सेरेब ओ दहनखांनायनि उनाव ओ बे जो ओ बेखौ ओ सेरेब बे ओं ओंखार सारफोरा ओंखार जोबनायनि था उनाव जोङो बेखौ ओ हायो आरो बिनि बिगाबफोरखौ आरो बेखौ जोङो अमानो आदारजों लगायनानै होनाय जायो आरो बिदिनो लोगोसे ओ थास'फोरबो होदेरनानै आरो बेयाव गुदुं खालामनानै अमानो ओ लगायनानै होजायो आरो।
नंगौ। जोंनि जायगायाव बेबायदिनो खालामनाय जायो।
औ नोंगौ नों थां आरो जे सेरेब गयोना औ। बियो ओ खपरजों सो बिनि सार ओंखारनाय आरो कफरजोंसो बियो सेरेब महराव गबोयो आरो।
औ। बे नोंथाङा बुंनो हागोन ना बे जा जों जौ गोरान बानायो बेनि सायाव जों दैखौ मानो सोलायबाय थानो गोनां जायोबा। मानो सोलायनांगौ जायो? बेनि सायाव।
हेल' नोंथां नोंथाङा मा बुंदोंमोन? औ।
बे जों जौ बानायनाय। जौ गोरान बानायनाय समाव ओ सायाव दै जा होनानै दोनो बे दैखौ सोलायबाय थानांगौ बेखौ सोलायाबा माबाफोर जागोन नामा बा माबाफोर गोहोम गोलैगोन नामा जौ गोरान बानायनाय समाव
औ जायो। जोङो बे सायाव दोननाय दैखौहाय सोलायबाय थानांगौ जायो मानोना बेखौ बांद्राय गुदुंद्राय बानायब्ला जिहेथु जों सिङाव बा हाजों होथेयो नङा होमबा? बा हिस्ट्रिफोरजोंबो हो यो बेजोंहाय ओ बांद्राय गरम जानानै बेजोंहाय ओ बे सेरेब बा खफरफोरा ओंखारबोयो आरो।
औ।
औ बे ओ बे ओंखारबोनायनि जाहोनावनो ओ जों सेरेबफोरखौ खम बिदि बा नरम बिदि जानायखौ जोङो नुयो। नांगौ बायदियै जोङो सेरेपखौ मोननो नागिरा आरो। बिनि बेखायनो जोङो बे खान्थानि दै दै खौहाय गुदुं जाबानो सोलायनो गोनां जायो आरो बेखौ जोङो नायबाय थानांगौ नोजोर होबाय थानांगौ जायो लो लोगोसेनो अरखौबो आरो जाहाथे बे खान्थानि सिङाव थानाय जुमाया जाहाथे गोदौफावा गाज्रि जाया बिनि थाखाय जोङो नोजोर होबाय थानांगौ जायो।
जोबोद मोजां नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंफुरनानै होबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आङो। आरोबाव नोंथांजों उनाव रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै आसा थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ समाबो जाबाय।
औ दायो जोंनि रायज्लायनायखौ एसेयावनो दोन्थ' नोसै नों
औ।